हेल
गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांसिम
अ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय आदसा आङो ओइ गथफोरखौ टिउसन लानानै खेदथाय हरबाय दासो ओमफ्राय एसे फ्रि टाइम मोननायखाय फ्रि टाइम मोननायखाय एसे नोंथांजों रायज्लायनो सानबाय
अ मा ओ नोंथाङा मासिं मा होनो मा समनिफ्राय मानो माबा लायो टिउसनखौ?
टिउसनखौ आङो माबानिफ्राय आइथिं बन्दबा जों ओफ्राय लायो ओ बनदननो सु स्कुल बन्द गैयाब्ला स्कुल क्लास थायोबा सारितानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै कमसे कम सार सयथासो जायो
अ फुङाव लायो नालाया?
फुङाव फुङाव गेबा गेब मोनसे हायो ओमफ्राय उफाय गैयाबा मालाबा मोननै खालामगोन जायो खिथु दामान आं मोनसेखौनो लागासिनो बिदि आरोखि
ओमफ्राय नोंथाङा मा नामा
अ थिगानो दं जोङो आंनि थांखिया बेलेग जेबो गैया जोंनि बर फरायसाफोरा दावगानांगौ जाहाथे माने बिसोरो आवगायलांनांगौ आं खोब खोब फैसा थाखानि लबाव बे खामानिखौ मावाखै जाथ फरायसाफोरा इसे गाइड मोनो खम खरसावनो लाना माने आं बिसोरखौ गाइड होयो आरो ओ लिमिटेड समनिफ्राय आं इसे बारा फोरोंना हरबावो एक घन्टायाव देर घन्टा देर घन्टायाव दुइ घन्टा फोरोंनानै बिसोरखो बिसोरनि मोजांनि थाखाय आङो माबानानै ओ खस्थ खालामनानै हरो आरो जाथे बिसोरो मोजां भबिसतआव मोजां फिउसार दाननो हायो मोजाङै कनसेप्ट क्लियार खालामना लांनो हायो बे थांखि जे आंनाव बर जाथ बे हिसाबै बुंबाय आरोखि बेखिनिखो ओमफ्राय बेलेग बेलेग बिदिं आं गोबां उदेस गैया जे लानानै बिनि रांजों आं बुरा बुरा माने न बांला लुजोब खुनु बिदि आंहा बि बि माबा गैया मथ्लब गैया गथफोरा रो
ओमफ्राय नों नोंथाङा बेसे बेसे बसेन ए खामानिखौ मावदो
ओ बे बेथ आंनि माबानि ओमफ्राय जाय जेरै फैयो क्लास सिक्स टु टेन बेखिनिखौ आं माबाना होयो ओ
माने टिउसन खालामनाय जागायनायखौ मा सम बैसोनिफ्राय खालामनाय नोंथाङा जे टिउसनखौ स्टार्ट खामबाय
आ टिउसन ओ टिसन स्टार्ट खामनायाथ बहुत गोबाव जाब खमसे खम पास सय बोसोर जानांगौ बिदिनो बिसोर ओरैनो दं नालाय बे हिसाबै आं खस्थ खालामदो बेलेग जेबो गैया आदसा नोंथाङा मा खालामो
आङो नै दखानाव फैदो ओइ बाइन्दिं खामनो जोंनि एस आइ पि रिपर्नि बायेदिं खामनो दखानाव फैदों आं दा ओमफ्राय दा मोनजिथा मोना गावसोरनि फट फोर माने होदो इसोर गावसोर माबा खालामगोन
आथसा नों आथसा नोंथांनि थियाथिं ओ बारहावाया माबायदि गुबुंले जागोना जाया ना जोबोद मोजांथार?
जोंनि जोंनि गामियाथ मोजाङानो माने सम सम माने जुदि हाग्राफोरा हाग्राफोराथ जाखायोना लामा एरियायाव न' न'खरनिखौथ' खालामखायो निजे निजेनो ओमफ्राय, ओइदि लामायाव आव माने इदि हाग्रा जायोना इखो सम सम माने रायजोफो फोरा ज' जानानै ओ एसे बोस्राङो आर दानस्राङो हाग्रा बंग्राफोरखौ ओ अ ओमफाय अ ओमफ्राय सबनि फिसायानो गोजाखा खालामाया मोजाङानो ओमफाय इदिनो फोर औवाफोर जेनेबा हौवाफोरा जुदि हाइ बारफोरनि थाखाय जुदि हायलाङोबा गैस बिसोरो दानो रायजोफोरानो होमबाथाय लायेना माने माबा दानो माने मा होनो थाबाय थायो आर,
आथसा नों-नोंथांङाथ गुवाटि इउनिभारसिटियाव फरायदोमोन?
गुवाटि इउनिभारसिटि नङा आङो बडलेण्ड इउनिभारसिटिनिसो ।
आथसा आदसा जेह जयानो जाया मानो नोंथांआ टाउनननि हावाखौ
मानि टाउननिखो टाउननि थिबाथ मानि गुवाहाटिनो ना कक्राझार
जायखिजाया मोनसे
गुवाहाटियावबो थांबाय हांनाया कक्राझारावबो
ओ आदसा आदसा नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लो आचसा नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों मा ओ गामियाव गामिनि हावा आरो टाउननि हावा मायाव थानाया मोजांसिन माबे देहानि थाखाय मोजां बेखौ लानानै नोंथाङा एसे बुंबा गाहाम मोनगोमोन
ओ गामियाव थानाया बांसिन मोजां जागोन मानो होनबा गामियाव ए एसे जोङो फ्रेस बार हावाखौ मोनो ओमफाय नोगोराव थाबा ओरै बिदि गुबुंले ओइ गारिनि मा होनो इखो धङा ओमफाय इदिनो बिराद कल काल मा होनो इखो कल कारखाना बिदि थायोना अ इन्डासट्रिस अ इन्डास्ट्रिस इफोर गासैबो माने जोंनि बारहावाखौ नोजोराव तामाने नोगोरावसो बांसिन थायो नालाय इफोरो नोगोरावसो ने थायो नालाय नोगोराव माने माबा जायो आरो
माने जों जों गामियाव थानाय हिसाबै खाफाल मोजां होमबा औ खिनथु खिनथु ओ गावनि किरानि थाखाय जों ताउनाव थांनो गोनां जायो बे खोथा आरो न बा
एसे गोसा होन
अ गावनि केरियारनि थाखाय जोङो माने नोगोराव थांनोबो गो जायो बेखौ बुंआ उम नंगौ ओ थिगानो दं ओमफ्राय आं नोंथांनि एरियाथिं ओ माबाफोर इन्डास्ट्रि उद्धग दङ नामा
मा होनदो
नोंथांनि एरियाथिं उद्यग इन्डासट्रि माबाफो फोर बिदि आं जागा नायथावना जागा बेरायथावना जागा बा टुरिस प्लेस बिदि दङ नामा अनानै बु बुंजागोन।
दङ बिदि इन्डासट्रि दोंङो जोंनिया यो माबानि जुइसनि इन्डासट्रिस दोङो। ओमफाय बेथिं अ ज जुइसनि अ जुइसनि थाइजौ। थाइ थाइजौनि ओमफाय कमलानि। ओमफाय नारेंनि ओमफाय इदिनो दों आरो जुसफोर।
जबोद मोजां माने माने माने पेक खालामखायो।
अ पेक खालामनाय ओमफाय जोंनि जोंनि एरियायाव पे माने जोंनि बे जायगायाव फाना आरोना जोंनि गामि खाथियाव थाबाबो। फाना मानो होनबा इ। बिसोरो खाथियाव फानोब्ला इसनिया माबाया रांखौ कम मोनगोन ना।
अ ह।
गोजानाव लांबा एसे राङा बुरजा जायो आरो। आं बिसोरो आ जोंनियाव बानायनाया भु। भुटानावसो थाङो होननाय खोनादों आङो।
भुटानाव।
अ भुटानाव।
अ माने फ्रेसार न बारा बिदि केमकेल। खेल गैया आरो न।
केमिकेलाथ आं बुंगोनखि दा इफोरफोरखौथ बुंनो हाया दानि जुगाथ आरो फालांगियारि जुगसो नालाय। दा इसोर बाहाय। एसे एला होया आरो। माने जोंनि गामिनि गामिनि सुबुं। फोरानो थाङोना।
अ गामिनिफोरानो लेबार।
अ। बेखायनो बिसोरो बुङो आरो एसे। एसे एलाथ होखानाय जाखायो होननानै।
अ होखानांगोन नङाबा बोरै जानो नङाबा सेवबा जुदि एकसथा बथला सेवोबा।
अ अ अ अ अ ओमफाय बेजों लोगोसे जोंनियाव दारागाव दोङो। दारागाव सिफ
अ बेसे बेसे किलमिटार जायो नोंथांनिफ्राय।
दाारागाव सुखिया बेसेबांसो जागोन। जोंनिफ्राय नोंसानिफ्राय बेसां‌
कमसे कम पन्द्र बिस।
फन्द्र बिसल नङा माबायानो गोजानो जागोन।
गोजान जागोन।
है फन्द्र बिस जायो नामा? जाया दारागावआ जाया सुखियाथ' बांसिनबाव आरो
आतसा थिकआनो ओमफ्राय जानो हागौ बुद भुटान सकिबो दोङो
अ भुटान सुखि भुटान सुकिया ए जोंनि फ्राय एसे गोजान थांबावनांगोन आरो
ओम हो मानसा खाथि जागोनना जाया नोंथांनि
मानासाबो खाथि जायो।
बा नोंथांमोना जोबोद खाफाल मोजां मानास खाथि दङ सुकि खाथि दङ। निस्सय आंनि सिमां दङ सिमां दङ नै ओ टु थावजेन टुनथि सेभेननि गेजेरावनो बिथिं टु थावजेन टुइनथिस्क सेभेननि गेजेरावनो बा ओ बे इयेस बेनि गेजेरावनो आं खेबसेबाबो माने बेरायनो आं जोबोद गोसो जुदि बाखि लोगोफोरा एग्रि जायोबा बेखिनिखौ आं आसा थाबाय ओ नोंथाङाबो कपारेसन लायोबा मोनसे मोजां मोनसे बेरायनाय जाथों आं आसा लाबाय ओमफ्राय आंबो जोंनि जायगानि एसे बुंनो जोंनि जायगाथिं नायथावना हिसाबै ओ मा दङ जोंहा गपाल थान दङ बहाय जोबोद मानसि जायो फुजायाव
आदसा आदसा जों होनबा मालाबा मालाबा लाना थांनांगोन होनबा नोंथाङा
ओ नि सय बै समावनो ओ ओ मार्चसोआव जायो बे माबाया फोरबोआ बहाय ओरैबायदि मानसि जायो थारमाने आं ओ गोमो हाबो आरोखि ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंनिया बिथिं माबाया बारा गोजान जाया ओ मा होनो नोंथांनिया ओ जोंनिया दावराय दावरायझार माने बगामाटिया खोब बारा गोजान जाया
अ आतसा आतसा
बो माने जोंनि खाथिसिन टुरिस्ट प्लेस होनोबा जों बगामाथि पिकनिक स्पट औ बेखिना थाबाय ओमफ्राय जों खाथियावनो नाग्रि जुलि साहा बागाना एकदम माने नायथावना नाग्रि जुलिनि साहा बागान दिमाकुसिनि साहा बागान खालाय रोदोमलाय बिदि माने नाय थावना जागा दङ जोंहा ओमफ्राय बेहाय मोनसे नागिर जुलिखौ बारनानै एसे जागा बानायबाय थादो बेहाय आ खोमाना बुं ओरैनो आइलेन्ड नाम दोनदो खोब बिदिनो थावना गैया खिन्थु बहाय थांनानै मोनसे बेलेग रोखोमनि मोनसे गोजोननाय बा आ खोलो खोलो बारहावा खाथियावनो दैमा दैमा बोहैनायनि आ स्रो स्रो बि दि सोदोब स्राव स्राव सोदोब खोनानानै बेलेग मोनसे गोजोननायबा गाहाम नाङो मानसिफोरखौ बिदि नुनानै औ बेखिनि जागाया थाबाय ओमफ्राय बाखि जोंहा मोनसे दैमा हिसाबै पाग्लादिया दैमा दङ जोंहा बिदिनो जोंनिफ्राय पन्द्र किमिटार गोजानाव बे फाग्ला दियाया बो माने आसामावनो नाम दांमखा उम फाग्ला दिया जोंनि माबा साबि मोनसे बुर्लुंबुथुर थुरनि त्रिबेटेरिएस दालाय दैसा हिसाबै मोनसे नामजादा बायजायो ओमफ्राय गुवाहाटि टाउना जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया सेभेेनटि किलमिटार जायो बेबो जोंनि थाखाय आ मो नसे मोजां आरोखि सेभन्टि कलमिटार दं माने जोंङो दुइ घन्टा थांबानो जो गुवाहाटि टाउनखौ जोंङो मोननो हायो बे भुटाना भु टाना बेेरा खाथिसिन जोङो इयेस जोंना भारतनि भाराव बेरायनो मोनाखै खिन्थु जोंनि नुसुंसेयावनो थामजिबा थामजिबा बा ब्रैजि मिनिटनि ओ गेजेरावनो जों भुटानखौ मोनो आट साननसुंनो रायलायना गाहाम मोनबाय दिनै रायलायनायखौ बेखिनियावनो जों फोजोब थबाय गोजोन
दे होमबा दे अ दे थेंकि इउ गोजोन्थों